हेलौ नोंथां औ नोंथां औ औ नों खोनागासिनो दङ औ दा नोंथाङा मा खालामदों
ओ आं ओरैनो दंथ'यो दायो
औ औ दायो अब्ला जोङो ओ एसे मोनसे टपिक लानानै जोङो बे टपिकनि सायाव रायलाय जागोन ना नोंथां?
औ जागोन ओं लोगो जागोन
औ औ होमबा जोङो मानि सायाव रायलायनो नोंथां नोंथाङानो एसे बुंदों नामा जों मा टपिकखौ लायोब्ला मोजां जागोन मा टपिकनि सायाव जों सावरायगोन।
दायो होनबा जोङो ओ जोंनि बुहुमाव बा मुलुगावहाय मोनबेसे लैथोमाफोर दङ
औ औ खोनादों नोंथां
औ बे लैथोमाफोरा माबायदि बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा
औ औ औ जायो सावरायजागोन नों नोंथां औ
दायो नोंथाङानो फोरमायग्रोदो एसे
अ दे जागोन दे नोंथां एसे होन मानि जेनेबा जेबां मिथि बेखिखौ नोंथां फोरमायगोन खोनादों दा नोंथां?
औ खोनादों दे बुं औ खोनादों
जेनेबा जोंना ओ प्रसान्त' लैथोमा नङा होमबा
औ
ओरैथ' लैथोमाया जोंना मोनबा दङ नङा होमबा बुहुमाव बुहुमाव थानाय जोङो लैथोमाफोरखौ नायोब्लास जों मोनबा मोननो हायो दा बे ओ मोनबा लैथो थोमाफोरनि गेजेरावहाय ओ प्रसान्त लैथोमायानो माने बयनिख्रइ देरसिन माने गिदिरसिन आरो गोथौसिनबो दा बे प्रसान्त' बादिनो जोंहा आरोबाव माखासे लैथोमाफोर दंबावो जेनेबा मोनब्रै नङा होनबा जेरै आटलान्टिक लैथोमा इण्डियान भारत लैथोमा ओमफाय एनथार्ड मा नो
सा लैथोमा
सा लै थोमा औ
आरो खोला लैथोमा
आरो खोला लैथोमा दा जोंहा बेफोर लैथोमाफोरनि गेजेरावहाय जोङो देरसिनानो जाहैबाय मामोन ओ माबामोन
प्रसान्त लैथ
माखौ होनोमोनलाय प्रसान्त थोमा मोन औ दालाय प्रसान्त लैथोमा खौ लानानै जोङो माने मुलुगनि गेजेरावनो जोङो बयनिख्रुइ देरसिन लैथोमा होननानैथ' जोङो बेखौ मिथिखाबाय नङा होमबा दा बेवहाय मुलुगनि गोबां हादरफोर-हादरफोरा माने बेवहाय मानि लैथोमानि सेर जेरावहाय दङ आरो जेनेबा ओरै हमना लाबाय जापानफोर फिलिपिन्सफोर नङा होमबा इण्ड'नेस सियाफोर दा बैफोर हादरमाफोरनि सेर-सेरावहाय माने बे दङ होननानै जोङो बुंनांगोन आरो बे लैथोमाखौ
दा बेबादिनो बे लैथोमाया मानि जोंनि बुहुमाव थानाय जोंनाव जे बुहुमाव दै दं नङा होमबा माबा मुलुग लैथो थोफोरावहाय दा बै लैथोफोरावहाय दिस बांनाखि दै दङ बेफोर लैथोमाफोरनि गे जेराव थानाय मानि ब्रैजिद' जौखोन्दो औ लैथोमा फोरनि गेजेराव मानि जेसेबां नाखि जो माने दै दङ नङा होमबा बै दैफोरनि गेजेरावहाय मानि फरटि सिक स पारसेन्ट माने ब्रैजिद' जौखोन्दोत। माने दैखौ बे लैथो मायानो मानि हारसिङैनो मानो आवग्रोनानै
ओ ओ बाखि जेनेबा बै ब्रैजिद'नि फाय आग्लायनायखिनि ओ दैया माखासे लैथोमाफोरावहाय रानलायनानै दङ आरो ने बे हारसिंनो मोनसेयावहाय जेनेबा ब्रैजि द' जौखोन्दो दङ होननानै नोंथां
औ बे हारसि आरोना औ औ बे माने हारसिङैनो ब्रैजिद' जौखोन्दो ओमफाय ओम ओमफाय बे माखासेफोरा माने बे आ आद्राया राननानै गुबुन गुबुन माने दंजोबो आरो दा बेनि अनगायै आरो गुबुन मोन से लैथोनि सायाव नोंथाङा जुदि मिथियोब्ला फोरमायनानै होनो नामा एसे नों।
औ आरो जेनेबा बे प्रसान्त' लैथोमानि गोथौथियाहाय जिसे रोजा थामजिब्रै मिटार माने गोथौ आरो। बे हा सा जेनेबा बे सा बिखुंनिफ्राय माने ओजाय गोथौथिंजाय। जिसे रोजा थामजिब्रै मि। टार। किल'मिटार। ओ बेसे गोथौ आरोना। दायो बेबायदिनो ओ। आटदान्टिक लैथोमाखौनो बुसै खोमा।
दे दे बुंदो नोंथां औ।
बे आटलान्टिक लैथोमाया जाहैबाय जेनेबा जोंनाथ' प्रसान्त लैथोमाया बयनिख्रुइ गेदेरसिन गोथौसिन नङा होनबा। बिनिनो जेनेबा। बे आटलान्टिक लैथोमाया नै- थि देरसिनावहाय गोलैयो आरो बिनि महरा एस महरनिनो जेनेबा ओरै ओ। हादोरफोरनि जिं जिङावहाय। ओ एस महरनि जानानै दङ आरो।
उम।
बिनि गेजेरावहाय आरो मा होनदों सिगाङावहाय जे जोङो खोनादोंमोन ना टाइटानिक जाहाज होननाय। बे जाहाज गो दो लांनायनि बेयावहाय जारिमिनबो दङ आरो बेखौहाय दासिमबो बोखांफिननो हानाय जायाखै मा ने बे जायगायावहाय थांबानो माने बै जा जायगायावहाय जाहाजा गोदोदों बे जायगायावहाय दासिमबो माने बोगथाबनानै लाखियो जायगाफोरखौ मानसिफोर जाहाज जेखिनि थाङो बेखौहाय गोदो होयोबा बोगथाबनानै ला खियो बिदि होननानै खोनादों आरो। बांद्राय मोजांबो मिथिया औ सोमो थाव।
उम उम।
आरो बे जायगायाहाय ओरैजाय। इउरप आरो आफ्रिकानि सोनाब साहा आरो खोला आमेरिकानि सानजा इदि गोग्लैयो आरो। ओरैजाय खोला। फारसे बे आटलान्टिक सरि माबाया ओ। मा होनोमोनलाय साहा लैथोमा आरो खोला फारसे बै। सा फारसे सा लैथोमा आरो खोलाफारसे खोला लैथोमा बिदिसो जानांगौमोन आरो बिदि बेयावहाय गोलैयो आरो। बेनि जायगाया खोनादोंना औ। आरो बेजोंहाय ओरैजाय नांदाबना थानाय हादोरफ्रानो जाहैबाय। इउक्रेन, स्पेन, फ्रान्स। ब्राजिल। ओ आर्जेनटिना नायजेरिया बेफोर बायदियाहाय बेजों ओरैजाय खाथि खालायावहाय दङ आरो बे हादरफोरा।
उम।
खोंनादोंना।
खोनादों नोंथां खोनादों खोनागासिनो दं।
दा होनबा नोंथाङा भारत लैथोमानि सोमोन्दै बुंनो हागोनना।
जेनेबा भारत लैथोरोमायाथ' जोंनि भारत जेनेबा जोंथ' भारतावनो थायो नङा होमबा।
उम उम।
दा जोंनि भारत हादर। फोरजोंनो नांजाबनानै थानाय जेनेबा। भारत लैथोमायाहाय। ओ जोंनि भारतावनो जोङो मोननाय जायो जेनेबा भारत लैथोमोबाजोंनो से अप बेंगल जायखौ बंगब लैथोसा होननानै जोङो बुङोना। बेबोथ' नांजाबनानै दङ जेनेबा। भारत हादरा भारत हादरलायनो भारत हादरनि जेनेबा बे नांजाबनानै थानाय जेनेबा भारत लैथोमाया। बुहुमनि गेजेराव थानाय जेनेबा। थामथि देरसिनाव गोग्लैयो आरो।
औ औ।
दा बेवहायबो मानि मोनसे मख'जाथाव लैथोमा जेनेबा बेबो जेनेबा बुहुमनि गेजेरावहाय बे भारत लैथोआबो मुदांखा। दा बे जोंनि भारतावहाय भारत बे भारत लैथोमानिफ्रायनो फैनानै मा होनो मौसुमि बार होननानै बुङोदि जोङो। मौसुमि बारा बे भारत लैथोजोंनो ओरै बारबोनानै ओरै सोनाब सोनाब बगंनि बे बे अफ बेंगला मानि बंग' लैथोसाया बेजों ओरै फैनानै माने सोनाब फारसे ओरै खोला -सोनाब खनानिफ्राय ओरै बारबोयो।
फैनानै भारतथिं फैनानै आरो ने
औ औ बे भारत लैथोमाजोंनो हाबोयो आरो बे मौसुमि बारा। बे खोला -सोनाब। खनाजों ओरै बारबोनानै ओरै बंग'ब लैथोजों बंग'ब लैथो सा- सा -सा फैसिगोन ओमफ्राय ओरै फैनानै ओमफ्राय ओरै हिमालय हाजोआवहाय एसे नांथाहैयो आरो।
औ।
माने बै जोंनाथ' जो-जोंनि भारत हादरनि साहा माने सिमा दङ नङा होमबा हिमालय हाजोमा। दा बै हिमालय हाजोमायावहाय माने नांथाहैनानै माने उल्था बे बारा ओरै आरो जोंनि भारतनि ओरै खोला फारस भारत मानि हाजोमानि खोला माने जोंनि भारतनि सिङावनो माने बे बारा गोसारना आरो। दा बेफोरबायदि जाहोनावहाय जोंनावहाय माने जोंनि बे ओैरै सा-सानजा भारतजोंहाय जेनेबा ओरै आसाम, मेघालय, अरुनाचल बेफोरबाय आरो बेफोरबायदि जायगा फोराहाय माने बांसिन अखा हानाय जायो आरो।
उम उम।
औ बेबादि मानोना बे बारफोराहाय माने गोबां माने दै खफ' बुखांना लाबोफायो आरो ओ माने दै सेरेफफोर बै भारत लैथोमा ओरै ब मा होनो बेंगल बंगप लैथो दा बेफोरनिफ्राय आरो दा बेफोरबायदि जाहोनावहायनो बै माबाफोरा दै खफ' बुहर लानानै बिनि उनावहाय अख खा हाफिननाय बेबायदि जायो आरो जेनेबा जोंनि भारत लैथो थोमानि बिहोमाया बे जोंनि भारत हादराव गोबां बिह मा होनाय बिदि बेखौ जोङो बुंनो हायो आर
औ-औ
औ जेनेबा बेफोर जेनेबा भारत लैथोमानि सेर सेराव थ' जेनेबा थाबाय जेनेबा ओरै श्रीलंकाफोर थाबाय नङा होमबा? ओमफाय जोंनि भारत थाख खाबाय ओमफाय इन इण्ड'नेसियाफोर थाबाय, अस्ट्रेलियाफोर ओमफाय खोला आफ्रिकाफोर आरो ओरै जायखौ जोङो साउडि आरब होननानै बुङो बेफ फोर मानि बे जोंनि ओ भारत लैथो मानि सेर सेराव थानाय हादरफोर आरो। बेफोरावनो जोङो नांजाबनानै दङ बेफोरो दा बेबायदिनो लैथो-लैथोमाफोरनि बाथ्रायाथ' गोबो जोबोर गोथौ नङा होमबा जोंनि बेफ फोरनि सोमोन्दै ओह मिथि जोबनांगौआबो। गोबां माने एसे गोबां लेखाफोर बिजाबफोर जोङो फरायबासो जोङो एसे बे मोजाङै। बांसिनै मिथिनोहागोन दा बेफोरनि सोमोन्दै जाखिनि मिथिदों। बेथ' इसेबां थोजासे नङाबादि होननानै आं सानोआरो।
उम
ओरैबा जोङो मोनसे बारफोर बारफोर बार दंना नंसे। बारहावा सुनाय सोनबा जोङो बारहावाफोरखौबो जोङो बै लैथोफोरनि बिखुङाव थानानैसोजोङो सुयो होननानै आङो मालाबा मोनसे बिजाबाव मोनदोंमोन। दा बेबादिनो जोंनि बारनि नाथाय एबा बारनि जखाफोरखौ सुनो थाखायबा लैथो बिखुं बै लैथोनिफ्राय जेनबा हासा बेफोरखौसो बेयावहायसो लानानै जोङो जखाखौसुयो होननानै आङो मिथि
औ औ नोंगौ।
नोंथाङा बेफोरनि सायावहाय माबामोनसे आरो गोदान बाथ थ्राफोर मिथियोब्ला जेनेबा लैथोमाफोरखौ लानानैनो जिखिजाया बिथिङावनोआरो जेनेबा बै लैथोमा फोर सायाव बुंबाबो जेनेबा गुबुन लैथोमाखौ दंबावो जेरै एन्टारकटिक माहोनोमोनलाय ओ बा खोला लैथोमा बेफोरबादि साहा लैथोम दा बेफोरबादिनि सो
जेरैहाय आङो सा लैथोमाखोनो बुंसै।
औ औ।
जेनबा सा लैथोमायाथ' गोदानै गनायजानाय लै थोमा होननानैसो बुंनांगोनआरो बेखौहाय जेनेबा नैरोज जा मायथायावसो गनायजानाय जादोंमोन आरो। आरो बेयो लैथोमाया बयनिख ख्रुइबो गुसुसिन आरो बाराबो बेयावहाय बां सिन आरो। बांसिन बर'ब फोरजों। ओ हाजोफोरजों बुंफबना थानाय बेयावहाय ओ माखासे पेंगुइन सिल ना बेनि थावनि होननानै बुंनांगोनआरो बेयावहाय बेफोरबायदि जिउआफोरखौ मोननाय जायो आरोना।
औ औ।
आरो बियो ओरैजाय साहाथिं दजि डिग्रि होला अक्ष'' हांखोनिफ्राय गोलैहैयो आरो सरि खोला लैथोमाखोसो बुंदोंमोन ना आङो। ओं।
औ। ओ नोंथां जासिगोन नामा टाइमा जोंना हनै बारा जानोसै उनावहाय सावराय जाासिगोनदां।